थां औ खोनादों खोनादों
औ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
दा ओरैनो फ्रि नोंथां।
औ ओ नों नोंथांखौ माने मोनसे आइनि सायाव रायज्लायनो होननाय कलखानाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ औ
औ बिदिब्ला जोङो आयदाखौ आवगायलांनोसै ओ जेरै- जोंना ओ बर' हारिनि सि दानाय लुनायनि ओ सोमोन्दै एबा सि दानाय दानाय लुनाय जोंहा मा मुलाम्फा जायो नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होदो नोंथां औ
अ जोंनि बर'नि दानाय लुनाय होनना बुङो ब्लास जोंनि ओ सिगांनिफ्रायनो जोङो बा नुबोदों दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला ओरैनो जोंनि दङ दख'ना गामसा आर'नाइ बिहु फालि
रायलायदों
ओ बेबायदिनो इन्दि इन्दि जिनि बेबायदि गोबां रोखोमनि दायो आरोना जोंनियाव दानाय लुनाय होनोब्ला दा बेवहाय जोंनि जायगा बा जोंनि ओनसोलावहाय बा आंनि मिथिनायाव जे हायो नोंथांनो फोरमाय हरनोसै दा जोंनि दानाय लुनाय होननाय बुङोब्ला औ दानाय लुनाय बुङोब्ला
औ
बेबायदिनो ओ जेरै- दख'नाफोरखौ दायो जोंनि गामि ओनसोलफोराव बा ओ गोबां रोखोमनि गामसा आर'नाइ बेफोरखौ दायो बा बे दख'नाफोरखौ माबोरैहाय दायो होनना बुङोब्ला जोङो बेवहाय गोबां रोखोमनि जोङो खामानिफोर दङ बेयावहाय जे मोनसे दख'ना नो दानो थाङोब्ला जे बिनि नांगौ मुवा खुन्दुंनिफ्राय लानानै बा बेखौ लाबोनानै जोङो गिबियाव मा जोङो मुस्रा साग्रोयोना मुस्रा सागोन बिनि उनावहाय जोङो सोंगोन सोंनायनि उनाव जोङो रासोआव सोबावगोन रासोआव सोखांनायनि उनाव जोङो बेयाव माखासे गनसि बायदि बायदि मुं दंना दानाय लुनायाव बेफोर